हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ?
आङो दायो ओरैनो जिरायथ'नानै दङो। नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो ओरैनो बिलियाव एसे जिरायनानै दंथ'यो
औ खौरांफोरा मोजांना नों थां निया
औ नोंथां मोजाङानो दासान्दि
औ बोथोरफोरा औ आंनियाबो बो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो बोथोरफोरा माबायदि बिदि जादों ओरैनो नोंथां
बोथोरफोराथ' बेबादिनो अखालाय सान्दुं बेबायदिनो
औ अब्ला दिनै औ जों निथिंबो बेफोरबायदिनो जाना दङ बोथोरा दुङा सुङा नि गेजेरावनो दङ नोंथां
नंगौ माने आङो औ
नोंथाङाथ' दायो फ्रि नङा होमबा
नंगौ
औ बिदिब्ला दिनै नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायजागोन नङा होमबा
औ जागोन
आं नोंथांजों जि बाथ्रा बे सावरायनो नागिरनाया बेनो जि बर'फोरनि जि जानाय लोंनाय नङा होमबा
नंगौ
बे जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे जि जानाय बे दङ जेरै जोंहा गोबां जों ओंख्रि जायो नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो नार्जि नारजिजों अमा जायो अनलाजों दाउ जायो ना सबायजों साम' बेफोर गासैबो जोंनि जि दोरोङारि बे ओंख्रि नङा होमबा
नंगौ
बेफोर गासै बेनि अनगायैबो जोंहा आरो मोनसे जोंहा ओंख्रि दं बेनो जाहैबाय जोंहा लाथा एम्फौ थ' नोंथाङा मिथिगौ नङा होमबा
नंगौ मिथियो नोंथां
औ बे लाथा एम्फौखौ ओ माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेखौ माबायदिहाय जोङो लानानै बा बेनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो बेखौ गिबिनिफ्राय लानानै ओ जेब्लानिसिम माने जाजानायसिमहालागि ओ बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथांनि सोंथिखौ खोनाना मोजां मोनबाय नाथाय माने आङो बांसिनथ' बांसिन मा माबादि बानायो बेखौ मोजाङै मिथिया। थेवब्लाबो माने खोनानो मोनदों आरो दे माने ओ बेखौ लाबोनानै इन्दि बिलाइ होनाय जायो आरो माखासे बिलाइफोर होनाय जायो माने बेयो लाथा एम लाथा एम्फौखौथ' बर' फोरबा गुबुन हारियाबो माने दोरोङारि जामुं महरै बाहायबोदों।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेखौ माने ओ माबोरै बानायो आङो एगजेक्ट मिथिया। थेवब्लावो माने बेनो इन्दि बिलाइ होयो। आरो माखासे रोखोमनि बिलाइ होनानै बेखौ फेदेरो। आरो औ बेखौ माने देबोला देरबोला बेनि ओ जा अ' बेनि खुन्दुं बानायो आरो बे बेयो जा खरथाय बा जा अंखारो।
औ नंगौ नोंथां।
खौ माने संबायदि ओ ओंख्रिजों संनानै जानाय जायो।
औ
बांसिनानो बेखौ भाजिनानै जायो एवनानै एबा ओ बिलाथ
औ नोंथ थाङाबो बेखौ जायो नामा?
नंगौ जानो मोनदों आङो आरो गोथाव मोनो। थ' माने औ नंगौ नं आंथ' माने बेनि बानायनायनि प्रसेसखौ मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि जि ओनसोलाव बे लाथा एम्फौखौ माबायदिहाय फिनाय जायो। ओ बेनि बागै आं जा मिथिगौ नङा होमब्ला। बेखिनिखौ आं नों थांनि गेजेराव ओ फोरमायनो सानदों। आरो ओ बेखौ आङो अ ब्ला जिखिनि जोंनि ओनसोलाव फिनाय जायो बेनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
औ
अ जोंनि ओनसोलाव जेब्लानिखि लाथा एम्फौ नङा होमब्ला? लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ ओ बर' आइजोफोरा बा ओ गिबियावनो जों लाबनांगोन बर' आइजोफोरनि बाथ्राखौनो। बर' आइजोफोरा बेखौ गिबियावनो ओ फिसिजेनदों आरो बेखौ फिनायनि गेजेरजोंनो ओ गोबां माने फालांगियारि बेफोरावबो माने जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्राय। दा लाथा एम्फौखौ ओ फिसिनायनि बेलायाव जोंहा ओ गिबियावनो जि मोनसे ओ सिखिरि नोङा होमबा। मोनसे सिखिरि ओ थायो। सिखिरि थाग्रोयो जेब्लानिफ्राय बिनिफ्राय बिदैखौ ओ दैहोनाय जायो। आरो बिदैखौ दैहोनानै बेखौ मोनसे जायगायाव बेखौ लाखिनानै दोननाय जायो। आरो बेखौ ओ दोननायनि उनाव बेखौ मा खालामबाय थानांगौ बेखौ माने ओ बै दोननाय जायगाखौ मा खालामबाय थानांगौनो बेखौ खाथाबनानै दोनलाय आरो लोगोसेनो बेखौ आरो खेवना होलाय बेफोरबायदि खालामबाय थानांगौनो आरो लोगोसेनो बेखौ मा खामबाय थानांगौनो फिदिंबाय थानांगौ बा गिदिंहोबाय थानांगौ होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो अब्लानिया बे- फोरबायदि खालामखांनायनि उनाव आरो बेखौ जेब्लानिखि माने बै बिदैनिफ्राय ओ जि फिसा फिसा एम्फौ फोरा जागोन बै एम्फौखौ आरोबाव गुबुन मोनसे जायगायाव जों मोनसे सान्द्रि नङाबा बे संग्रायफोराव बेखौ जि मोनसे होनानै आरामनो बेखौ लामनानै थ्राय थ्रायहाय बेखौ दोननाय जायो आरो बे दोननायनि उनाव बियो ओ फिसा एसे जाहांनायनि उनाव फिसाया एसे महर लाखांनायनि उनाव बिनो गोरलै गोरलै बै इन्दि बिलाइ नङा होमबा बै गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ ओ बिनो जानो थाखाय होनाय जायो आरो बेफोरबायदि बेखौ खालामो अब्ला बिनिफ्रायनो बेखौ एसे फेदेर फेदेर गिदिर जालाङो बेयो गिदिर जालाङोब्ला बेखौ जोङो मा खालामो मोनसे जि दान्दा नङा होमबा
नंगौ
जि मोनसे दान्दा गोलाव ओ होनानै बेखौ बै गिदिर गिदिर जालाङोब्ला बेखौ मा खालामो जोङो दान्दायाव खानानै बेयाव जि खाथाबनानै जाहाथे बै एम्फौफोरखौ बेयाव बै इन्दि बिलाइयाव मानबाय होनानै बेखौ गोलैयै बायदि माने जिफोरखौबो खाना दोननाय जायो आरो आरो बिदिनो बियो लाथा एम्फौआ माने फिसा फिसानिफ्राय माने गिदिर जाबोयो आरो गिदिर जानायाव बेखौ जोङो खोब बेबायदिनो सम होननानै बुङोब्ला जोङो नैजि सान बा नैजिबा साननि उनावनो बेखौ जोङो देरनाय महरसिम फैयो आरो बिनि उनाव जेब्लानिफ्राय बे लाथा एम्फौआ देरो अब्लानि उनाव बेखौ मा खालामनाय जायो बियो गासै- खौ माने गाव जिखिनि जानानै बियो मा खालामजोबो गावनि जेसेबांखि जानाय बेखौ माने बियो खिगारजोबो आरो बे लाथा एम्फौआ खिगार जोबखांनायनि उनाव बे बेखौ ओ जों मा होनो बेखौ एम्फौखौ जों मोननाय होननानै बुंनाय जायो मिथिबायना बे एम्फौ मोनबाय मोनोब्ला बियो माने ख्रं मोनसे सोदोब होयो आरो बेखौ जोङो दांनानै जुदि नायोब्ला जों बेयाव जेबो माने खि सि मोननो थाङा बे माने गावनि जिखिनि उदैयाव थानाय जिखिनि खि बेखौ बेयो गासैखौबो खिगारजोबो आरो बे समाव बिनि उनाव बेखौ मोनसे जायगायाव दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ थालिरनि बिलाइ नङा होमबा जों थालिर बिलाइ मोनो आरो खायसेया औवा बिलाइ बेफोरबायदि जायगायाव बेखौ खाथाबनानै बेखौ बेयाव दोनहैनाय जायो आरो अब्ला बेखौ दोननायनि उनाव बियो मा जायो अब्ला ओ बियो मता मति सानथाम बा साननैनि गेजेरावनो बियो मा खालामो फिथोब थोबसिगोन दानिया नङा होमब्ला
नंगौ
फिथोबखौ बियो थोबोब्ला जेखिनि माने गावनि बेयावथ' जेबो थाला जोंनियाना बेयाव माने खियानो थाखाया अब्ला बेखौ फिथोब थोबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ साननै -सानथामनि उनाव जों बेखौ खायो माने बेखौ बोखायो जोङो होमबा बै बियो थालिर बिलाइ गोरान बा बेयावनो बियो फिथोबखौ थोबनानै थानाय जायो आरो बे एम्फौआ। दा बेफोरबायदि जाखां बोखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै दोनसिगोन आरो बोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो साननै -सानथामसो थानायनि उनाव बेखौ जिरनानै जों बेखौ जानो हासिगोन आरो दानिया। जानो हानायसिमहालागै बे बेफोरबायदि खान्थिजों जोङो फिसिनाय जायो आरो बेखौ जोङो जिरनानै जेब्लानाखि माने जागोन दानिया एम्फौखौ जों जासिगोन नङा होमब्ला जिरनानै आरो बै फिथोबखौबो जोङो मा खुन्दुं महरै जों बेखौ बाहायनाय जायो। गोदोनि दिनावसो जोङो मिथि मिथिगौ अ थावख्रि लुनाय नङा होमबा? गोदो- गोदाय थावख्रि लुयोमोन होननानै जों खोनायो नंगौ थारैनो बै एम्फौ जिखिनि एम्फौनि फिथोब बे फिथोबनिफ्राय जोंहा थाव ख्रि लुनानै इन्दि खुन्दुंजों थावख्रि लुनानै जोंहा हरसेयावनो जोंहा ओ बायदिसिना बिदिनो सि दानानै गाननायखौ जोङो गोदोनि ओ माबाफोराव मोननो थाङो नङा होमबा जि जारिमिनफोराव जों बेफोर बाथ्राफोरखौ जों मोननो थाङो। थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो इन्दि एम्फौ फिसिनानै लुसे लुनानै बिसोर थावख्रि लुनानै आरो जि दानायखौबो जोङो ओ गोदो -गोदाय सोलिबोदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। बेखिनिखौनो ओ जोंनि ओनसोल हिसाबै आङो बेखौ मिथिनो मोनदों आरो नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि बे इन्दिनि खुन्दुंजों जि दानाय नोंथाङा नुयोना नुवा एसे फोरमायगोन नामा?
ओ नोंथां आङो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जि दानायखौथ' गोदो होनानो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि माने ओ इन्दि खुन्दुंनि जि दानायखौ नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो माने ओ आइ एबा आ बुङो आरो एसे बे जोंनि माने आइ आफबामोनाबो बेबादिनो माने खुन्दुं बानायनानै जि दायोमोन आरो गानोमोन होननानै आरो फालांगिबो खालामोमोन। बेबादिनो माने मोजां मोजां औ। बेबायदिनो माने मोजां मोजां जि दानानै गानोमोननो आरो। बेखौनो खोनानो मोनदोंमोन।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
मेगनजों नुनो मोनाखै आरो थेवब्लाबो माने भिडिअफोरावबो नुनो मोनो यउटुबफोराव।
औ नंगौ नोंथां बेयो माने आथिखालावथ' जोंहा इन्दिनि सि होनना बुङोब्ला माने गोबां माने बेसेन गोसा नङा होमब्ला? जायखौ जोङो माने गांसे यावनो जि रोजा नैजि रोजा होनानै जों बेखौ बायनानै एबा ओ गोबां जोंनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो लानायबो नुनो मोनो। जायनि बेसेना उम माने आथिखालाव गोबां दावखोबाय। बेफोरखौ माने फिनायनि जि मुलामफाबा मुलाम फागिरिफोराबो माने बै एम्फौनिफ्राय फिनायनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। आरो गोबां न'खरफोरावबो आ थिखालाव लाथा एम्फौ फिसिनानै गावनि न'खरखौ जिउ खुङो बिदिनो गथ'फोरनि ओ फरायनाय लिरनाय बायदिसिनाफोराव जि खरसा बेखौ खालामनो हायो होननानै जोङो जोंनि ओनसोल बा नैबे ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ।
नोंथांमोननिखैजाबो बेफोरबायदि ओ फिनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि ओ फिनाय दङ नामा?
ओ फिसिनायथ' दङ ओ गामियावबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो माने बिथांमोना फानो आरो आरो न'आवबो जायो आरो एसे हरोबो आरो।
औ नोंगौ माने बै माबालांनायनि बिलाइ लांनायनि सोलाय बेखौ एम्फौ हरनाय जायो आरो ना औ अब्ला दिनैनि जि सावरायनाय ना बे सावरायनाया जोंहा समाबो जाबाय। बेनिखायनो आङो बेखिनियावनो दोनथनो सानबाय। ओ नोंथांजों रायलायनो मोननानै खोब मोजां मोनदों आरो इयुन समावबो जाहाथे बेफोरबायदि ओ खायसे बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो सम एबा खाबु मोनो। ओ नोंथांनि सि सिम बरायनाय थाबाय। उन समाव रायलायनो मोनफिनबावगोन। होननानै अब्ला बि खिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन।
औ दे अब्ला।